औ नोंथां। आं दा फ्रियैनो दङ'।
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा जुदि फ्रिबा आं रायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
रायज्लनोसै
औ नंगौ नोंथां।
बिबार बिफांखौ जों साफ्रोम गायनो नांगौ मानो होननानै बुङो सोरांनाय लोगो लोगोनो बिबारफोरखौ बारनाय नुयोबा गोसोआ गोजोननाय मोनो जों
नंगौ नोंथां
बायदिसिना समायना रमायना बिबार फिफांखौ